औ
दोंना
औ खोनादों नोंथां
औ आङो नोंथांजोंहाय बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि सोमोन्दैसो सावरायनो सानदोंमोन
अ सावरायजायो नोंथां
औ
जेनाखि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होनोबा जे बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो बा आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो जे माखासे संनानै जाबोनाय ओंख्रिफोरखौनो जेनाखि जोङो बुजिनाय जायो बेबायदिनो बर'नि गाहाय थार दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोब्ला ओ बेबायदिनो ओ जेरै अनलाजों दाउजों सबाय साम' नारजि अमा नाफाम ओ बा एम्फौ बेफोरबायदिखौनो जोङो गुबैयै जेनाखि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होननानै ओ खोनाबोदों बा मिथिबोदों। ओ दा जेनाखि बेसोरनि गेजेरावनो आङो ओ माखासे बैफोर दोरोङारि ओंख्रिखौ संनायनि आदबखौ फोरमायनानै होनोसै नोंथांनो। दा गिबियावनो बुंगोन आङो ओ अनलाजों दाउजों संनाय। दा जोंहाहाय अनलाजों दाउजों बे ओंख्रिखौ संनो थाखाय जों गिबियावनो ओ जेनाखि अनला बानायनो थाखाय जोङो बेखौ गिबियावनो ओ जोङो जायखि जाया मोनसे माइरं जेनाखि जोङो सायख'नानै लानांगौ बेनि उनावहाय ओमफाय जोङो बे माइरंखौ गुरै खालामनो थाखाय दैयावहाय सोमनानै दोननांगौ बेखौ जोङो गामलायाव बा खुरिफ्राव सोमनानै दोननो हायो। बेबायदिनो नोंनो जेन'बा गुन्दैखौ बेसे बुरजा नांगौ बेखौ हिसाब खालामनानै ओ सोमबानो जाबाय बेनि उनावहाय जेब्लानाखि नानै माइरं ओ गुरै जायो ओ बे गुरै जानाय माइरंखौ जोङो ओ जेनाखि गोदोनि समावथ' जोंहाहाय उवाल दंमोन बे उवालाव जोङो देनानै गुन्दै खालामनाय जायोमोन। नाथाय आथिखालाव बिगियाननि जौगानायजों लोगोसे बायदि दिहुनथाइनि जाउनाव दिहुनजानाय ओ ग्राइन्दार मेसिन आथिखालाव बयनावबो दंसै। जायजों जोङो ओ जेनाखि बै माइरंफोरखौ गुन्दै खालामनानै लानायाव गोरलै जायो बा खम समनि गेजेरावनो जायो। ओ दा बेखौनो आथिखालाव बयबो बाहायसै। दा जोङो बेबायदिनो ओ अनलाखौ गुन्दै खालामनानै लाग्रोनांगौ। आरो जोङो बेराफारसेथिं अनलाखौ जोङो दाउजों संगोन नालाय जोङो दाउखौबो बेबायदिनो ओ मोजाङै सुनानै साफा खालामनानै लाग्रोनांगौ। दाउ बेदरखौ बेनि उनावहाय जोङो दाउ बेदरखौ सारायाव जेनाखि थावखौ सेरनानै बेनि उनावहाय मोजाङै जिरा मस्ला होनानै सामब्राम ओ होनानै जोङो मेडियाम रेटआव जोङो ओ दाउखौ एवनानै लाग्रोनांगौ। बेनि उनावहाय एवनाया दाउ एवनाया जाबायबा जोङो दाउखौ खांथ'नानै दोननांगौ ओ बेबायदिनो जोङो सारायखौ फिनजानफिननांगौ आरो जोङो दै सारायाव दै होनानै जोङो दैखौ गरम खालामनांगौ। बेबायदिनो दैयाहाय एसे गुदुं जायोब्ला जोङो अन गुन्दैखौ हरनांगौ। ओ बेनि उनावहाय अन गुन्दै हरखांनानै जेनाखि दै दैया आरोबाव गोदौवोब्ला जोङो बे समावहाय दाउ बेदरखौबो हरनो हाबाय आरो जोङो जेनाखि जोङोहाय अनला बानायनो थाखाय जोङो खारै नांगौ जायो। दा बै खारैखौ जोङो ओंख्रिनि ओंख्रिया बेसे बुरजा बे खौ नायनानै जोङो बे खारैखौ हरनांगौ जायो। ओ बेबायदिनो ओ ब्रैजि बा बाजि मिनिटसो गोबाव सम अनलाखौ संखांनायनि उनावहाय जोंहा अनलाया एसे आमथा महर लालांनो हमो दा बै समावहाय जोङो ओ अनलाखौ जेनाखि साखि नायनांगौ बेबायदिनो साखि नायनानै जेनाखि बानलु संख्रिया गासैबो मोजाङै नांबायब्ला जोङो ओ बे अनलाखौ खांनो हाबाय बा जानो थाखाय बे अनलाया रेडि जाबाय आरो बेबायदिनो जोङो अनलाजों दाउजों ओंख्रिखौ संनो हायो। आरो बेनि गेजेराव आरोबाव जोंहा बर'नि ओंख्रि दंबावो सबायजों साम' बेखौबो मारै सङो आं बुंलांनोसै। जोंहा गिबियावनो सबायाइ आरो साम' बेखौ संनो थाखाय जेनाखि जोंहा सबाय सबायाइखौ जोङो जेनाखि जोङोहाय गोबां गामि ओनसोलफोराव सबायाइखौ गायो। गावबागाव न'आवनो बेबायदिनो बे सबायखौहाय जोङो जेनाखि ओंख्रि जाग्रा सबायखौ जोङो जाजानाय खालामनो थाखाय ओंख्रि जाजानाय खालामनो थाखाय गिबियावनो जोङो बेखौ गुन्दै खालामनानै लाग्रोनांगौ बेबायदिनो गुन्दै खालामनायनि सिगां बेखौ सबायखौ जोङो ओ एवनानै लाग्रोनांगौ जायो बेबायदिनो अननानै लाग्रोनानै जोङो ओ होख्रेमनांगौ जायो होख्रेमनो थाखाय जोङो जेनाखि बथलजोंबो होख्रेबनो हायो बै एवखानाय सबायखौ आरो बेनि अनगायैबो जोङोहाय ग्राइनडारावबो जोङो गुन्दै खालामनानै लानो हायो सबायखौ आरो बेराफारसे जोंहा साम' बे साम'खौ जोङो जेनाखि जोङो दैमाफोराव मोननो हायो दैसाफोराव ओ जोङो जोंनि गोबां बर' आइजोफोरानो बे साम'खौ दैसाफोराव खननानै लायो आरो जोङो हाथाय बाजारावबो ओ जोङो फाननायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो जोङो हाथाय बाजारनिफ्राय बा दैसानिफ्राय जोङो साम'खौ खननानै लायनो हायो आरो लायखांनायनि उनावहाय जोङो साम'खौ जोङो सानसे हरसे हरनैसो दोनग्रोनांगौ जायो मानो होनोब्ला बेयो खिगार होनांगौ जायो बेनि उनावहाय जोङो साम'खौ गिबियावनो दानग्रोनांगौ जायो खिथुखौ आरो बेनिफ्राय जोङो मोखांखौबो बख'नानै गारनांगौ ज जायो बेबायदिनो साम'खौ मोजाङै दैजों सुनानै लाग्रोनांगौ मानजिनांगौ बेबायदिनो गोजों जाजासिम मानजिखांनायनि उनावहाय जोङो साम'खौ संनो थाखाय संनो हायो आरो बेबायदिनो संनो थाखाय गिबियावनो साम'खौ साम'खौ जेनाखि एवथ्रमनानै लाग्रोनांगौ जायो बेबायदिनो एवग्रोनांगौ जायो साम'खौ संख्रि बानलु गासिबो थाव होजोबनानै जोङो साम'खौ एवग्रोनानै लानांगौ बेनि उनावहाय जेल्लानाखि साम'खौ एवनाया मोजां जायो बा एसे गोबाव एवखांनायनि उनावहाय जोङो दै होनांगौ जायो दैबा बै सबाय रुखा सबाय रुनायखौ जोङो हरनांगौ जायो बेबायदिनो सबाय साम'खौबो ब्रैजि बाजिसो मिनिटसो संनायनि उनावहाय जोङो साखिनाय नांगौ जायो आरो बेबायदिनो संख्रि बानलुआ नांजोब्बायबा जोङो बे साम' सामजों साम'खौबो जोङो जानो हानाय जायो आरो बेबायदिनो जानो हायो नोंथां सबायजों साम' आरो अनलाजों दाउजोंखौ दा नोंथाङाबो जेनाखि बर'नि मा मा ओंख्रिखौ संनो रोङोबा ओंख्रि संनायनि बागै मिथियो नोंथाङा बुंलांदों नोंथां
औ औ बर'नि दोरोङारिफोर ओंख्रि होनना बुंबा नोंथाङाथ' मोननै ओंख्रिनि सोमोन्दै बुंलांबाय नङा होमबा अनदलाजों दाउ आरो सबायजों साम' आरो अनलाखौ जों गोबां रोखोमै जाबोनो हाबावो दाउनि अनगाबो जों मेवाइ बेफोरजोंबो जायो जोङो बोथोर लानानै मेवाइ ओंखारोब्ला आं दायो नार्जिनि सोमोन्दै एसे बुंनोसै आरो नारजि ओंख्रिनि सोमोन्दै नारजि ओंख्रियाबो जोंनि बर'नि मोनसे दोरोङारि ओंख्रि नारजिजों अमाबो जायो दा आरो जायफ्रा अमा जाया बेफोरो सयाबिनजोंबो जायो आरो पनिरफोरजोंबो जायो आरो माने जायफोरा जाया जाय बांसिनै मुंदांखासिनोबा अमाजों जानायखौ जोङो बांसिन खोनायो आरो नारजिजों अमाया जोंखौहाय जोङो नारजि ओंख्रि संनोब्ला जोंनो गिबियावनो नांगोन नारजि नङा होमबा नारजिया माब माब्रै जायो होनना बुंब्लानो जोङो जे फाथो फैयो बे फाथो बिलाइखौनो खानानै फोराननानै दोननायानो उनावहाय जोंना नारजि जायो एबा जाय फाथो बिलाइया रानखांनायनि उनावहाय नारजिनि महर लाहैयो होननानै बुंनांसिगोन आरो नारजिखौ जोंना नार्जि लानानैनो नार्जि बिदिनो गोखा गोदै मोननै रोखोमनि दं आरो नारजियाबो खोनादों ना नोंथां
औ नंगौ खोनादों
ओ नारजिया मोननै रोखोमनि थायो गो-गोखाबो थायो आरो गोदैबो थायो खायसे गोखाखौ जानो मोजां मोनो आरो खायसेया गोदैखौ जानो मोजां मोनो बेबायदिनो नारजि ओंख्रि सङोब्ला नारजिखौ जोङो ओ ओ मोजाङै रुइनायनि थाखाय हरफा गाहामबो सोमनानै दोनो दोनखायोमोन होननानै ओ मोनथियो आरो ओमफ्राय आजिखालि कुकार बायदिसिना बाहायनायनि जा होनावहाय जोङो दा बेफोरबायदि ओ सोमब्रबोबो होननानै बुंनांसिगोन आरो नाथाय सिगां संनो थाखाय गोदो संनोबा जोंना गाबोन बायदि जागोनखौ दिनै बायदियावनोहाय थिरांथा लाखांनायनि उनावहाय ओ मा खालामोमोननो सोमनानै दोननाय जायोमोन आरो मोजाङै सोमनानै दिनावहाय उनावहाय ओ ओ नेक्स्ट दे खालि एबा उनो ओ सानसे उनावहाय मा खालामोमोन ओ मोजाङै सुखांनानै सेबनांगौ आरो गोरायै मोजाङै सुखांनानै सेबनानै गोरादों गोरा सेबथाबनानै दैखौ गारजोबनानै उनावहाय बे नारजिखौ खारैजों ओ माबानाय जायो आरो अरदाबाव जानानै खारै होनानै बे खारैजोंनो बे ओ माबाखौहाय ओ नारजिखौहाय एकदम गेब्लेहोजोबनाय जायोमोन आरो माने सानानै ओ सागंजों सानानैहाय गेब्लेहोजोबनाय जायोमोन आरो बिनि उनावहाय जेब्ला नों माबा मोनसे होसनोब्ला बेखौ एवफामबाय जेरै अमा आं दा अमाखौ खौ लानानै नारजिजों अमानि सोमोन्दै बुंनोसै नालाय नारजि अमाखौहाय एवफ्रामो मोजाङै बानलु संख्रि थाव बेबायदि होनानैहाय मोजाङै एव खालामनायनि उनावहाय ओ जे नारजि गलायदोंमोन बे नारजिखौ बे ओ अमा एवनायावहाय होबाय बेबायदि खालामो आरो आरो जोंनावहाय बेबायदिबो दंमोन होननानै बुंनाय जायो जे ओ नारजि ओंख्रिया सोरबा सोरबा गेब्ले जाखाथारिबो थायोमोनलायनो नारजि ओंख्रि संनायाव सोरबा हाजार सायोब्लाबो खारै बुरजा होथारोब्लाबो ओ मा खालामोमोननो गेब्लेेजायैबो थायोमोन ओंखायनो मानसि लानानै मानसिजों सङोमोन बेबायदिबो होननाय जों खोनानो मोनो आरो आरो ना जि ओंख्रिया जोंना मोनसे ओरैबायदिबो फोथायनाय दङ जे नार्जि ओंख्रिथ' नङा नार्जि फाजा होननानै बुंनांसिगोन ओ नार्जि बिलाइखौ एवनाय बेबायदि एवनायसो जोङो सोरबा सुबुं थैयोबा एबा बे सुबुंजों सोमोन्दो नागारनायाव बिनि फानग्रा एबा बसफ्राव जायफ्रा जायगा लानानै जायगा गुबुन गुबुन बाहायो नङा होमबा जेरै फानद्रा बस बायदिसिना सिना बाहायो सारादु बेबायदि बे बै दिनखालिहाय बै ओ थैनाय सुबुंजों सोमोन्दो नागारनाय हिसाबै बे नारजि अरगारनाय मोनसे जोंना फोरबोबो दं आरो माने मानिनाय मोनसे खान्थि दङ बेदिबो खालामनाय जायो बेनिखायनो ओ जेब्ला आलासि दुमसि फैयो अब्ला नारजि ओंख्रि सं संनायाबो जोंनियावहाय खम होननानै बुंनानै न'खराव जानाया आलदा खिन्थु आलासि दुमसि फैयोब्ला जोंना नारजि ओंख्रि सङामोन गोदो बिदि होननाय ओ खोनानो मोनो आरो जे सोमोन्दो नागारलायनाय मोनसे बे मोनसे फोथायनाय बेखौ साननानै नारजि ओंख्रिखौहाय आलासिफोरनो जाहोनाय जायामोन होननानै फोथायनाय दं आरो आरो ओ नारजि ओंख्रि ओ बे सुबुं ओ माबा सुबुंफोरजों बिदि सोमोन्दो नागारनाय बेबायदि साननानै सोरखौबा जुदि सुबुंफ्रा रागा जोङोबा एबा गावजों गाव दावराव दावसि जालायोब्ला बेबायदि नारजि अर गारलायोबो होननानै मोनसे जोंनाव साननाय दङ बे नारजिखौ मोनसे सोमोनदो नागारनाय मा माबायावबो लानाय जायो आरो जोंना बे नारजि ओ मैगंखौहाय बिनि उनावहाय नारजि ओंख्रिखौहाय ओ बर'फ्रा मा खालामोमोन नों साननै सानथाम लागैसिम दोननानै जायोमोननो गोदोनि समाव माने नारजि ओंख्रिया सेवा जाहैदों आरो सेवानो नारजि ओंख्रि बेनिखायनो जेसेबां दिन जालांदों एसेबांसो गोथावसिन जायो होननानै ओ नारजि ओंख्रि सङोब्ला बर'फ्रा गोबावजों खनसेसो जायो नालाय बे ओंख्रिखौ एसे बेनिखायनो बुरजा संहोखायोमोननो आरो बे बुरजा ओंख्रिखौहाय एसे एसे बेबायदिनो सानब्रै सानबा गाहामसिम लागै जायोमोन होननानैहाय ओ खोनानो मोनो आरो मिथियो माने जोंनो खोन्थायो आबै आबौमोनहा बे माबाखौहाय आरो ओ बर'नि दोरोङारि ओंख्रि हिसाबै जों नाफामखौबो मोननो हायो नाफामखौहाय